हेलौ औ खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां? औ अब्ला आं नोंथांजों बर'फोरा
औ औ ओ खोनायासै नोंथां। औ औ बुंफिनदो नोंथाङा।
औ नोंथां औ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय मैहुरखौ बोरै खालाम खमोमोन आरो बिसोरो बोरै मैहुर खालामनानै गाव गावनि जिउखौ खुंबोयोमोन
औ औ औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन ओ मोनसे जोंनि मोनसे औ। मैहुर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदाय ओ जोंनि आबै आबौमोना माब्रै ओ जिब जुनारफोरखौ हमनानै जायोमोन बेखौनो जों मैहुर होननानै बुङो। नङा होनबा नोंथां औ दा मै हुर हमनायनि बेलायाव जोंहा गोबां रोखोमनि आदबफोर गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरखौ गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि आदबफोरजों जायगा लायै जायगा बे आदबाबो गुबुन गुबुन जायो। नङा होनबा नोंथां औ औ। दा जोंहा मा मैहुरनि बेलायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै सेसा होसोनाय बा सेसानि मैहुर बेखौ बेनि सायाव आं बुंनोसै नोंथां। ओ सेसाखौ बोरै मैहुर खालामोमोन होननानै बुंब्लाथ' गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन सिगांग्रो मा बेलासिावहाय मा खालामो मोसौ खानाय टाइमावहाय सेसा खिखौहाय औ जे जायगायाव सेसाया खिदों खिया गोदान ना मा सेसानो खिया गोजामबाथाय बाहाय माने सेसेसाया गैला गोदानबा माने सेसाया दंगासिनो दं बेाहायनो। आरोखि बा बाहाय गांसो जाफैयो बेखौ नागिरै -नागिरै -नागिरै बिराद मोनसे फान सानानै गारबोयो आरोखि गुनानि बा दिरौनि बा लहा फोरनि बायदिसिना रोखोमनि गाव बबे फानखौ रोंगौ बबे फानखौ सानो मोजां मोनो बेफोरजों सानानै गार होबोयो आरोखि नोंथां ओमफाय अखानायै समावहाय जों फुङावहाय बेखौ जों लायनाय जायो सेसाया जुदि दङबा बाहाय नां खा गोन आरोखि बेबायदि रोखोमै जों फान मैहुर खालामनाय जानायखौ सेसाफोरखौ जों बिदि नुदों। आरो मा नुयोमोन गोदोनि समाव होसोनानै जानायबो नुयोमोन ओरै ज' ज' गामि दरसेयैनो ओंखारलायनानै गन बायदिसिना बाथुलफोर लालायनानै ओरै बें ओरै ओरै सानै हरै सानै बेंनानै बेबायदिनो होसोनानैबो माने सिखार खालामोमोन आरोखि। जोंनि बर' बा जोंनि आबै आबौमोना गोदोनि समावहाय। ओ आरो बिदिनो जोंहा जेरै एन्जरनि सिखार खालामनाय एन्जरखौथ' माने सिखार खालामनाया जोंना एसे गोरलैसिन जायो नङा होनबा नोंथां? जोंहा बिदिनो जेरैहाय दैज्लां बोथोराव जों मारै सिखार खालामो होमबा दैज्लां बोथोरावहाय जों मोनसे गन लानानै बाथुल लालायनानै ओ बाथुलजों लोगोसे खिन्थु गनखौबो लाफानांगौ आरोखि गोदोनि दिनाव दैज्लां बोथोरावहाय। मानो होनबा जों बे समाव बिफां सो नागिरनाय जायो नङा होमबा नोंथां एन्जरखौ। खौहाय औ औ औवा बागान थालिर बागान जुदि एसे जावखुमा नुबाथाय मानि बेखौहाय एसे गनजों थुनानै ओरै नागिरलायो एन्जर दंना गैया। औ बेबायदि रोखोम नायग्रलायोमोन गनजोंहाय। ओमफ्राय एन्जरा दंबा गोजौआवनो गावगोन नुदोंबा ओमफ्राय बा एसे खारहोलायनानै माने होसोगोन आरोखि गाव गावगोन औ बेफोरबायदि रोखोमै बिदिनो दैज्लां बोथोराव सिखार खालामोमोन। आरो मेसें बोथोरावथ' जोंहा मा एवहैबा खुरसनाय दंना गैया बेखौ बेखौ नागिरयोमोन ओमफ्राय खुुरनाय दंबा जों बेखौ जावनानै सिखार खालामोमोन। आरो जोंहा गोदोनि समाव मा दंबावोमोन माइ जिगाबजोंबो दुमलायोमोन नङा होनबा नोंथा जेरै एन्जर बुं गा एन्जर दांसलियाफोरखौहाय। औ माइ जिगाबजों दुमलायनाय बा उखुन्दै माइ जिगाबखौ बेहाय एसे हाखर जावनानै गुदुङावहाय एन्जर गुदुङाव माइ जिगाब होनानै बेखौ सावनानै मोनसे साइद ओरैहाय आलदा नालाखौ होथेलायोमोन आरोखि नोंथां। बेबायदि रोखोमै सिखार खालामोमोन। आरो जोंहा मा दंबावोमोन औ दै लुनानै सिखार खालामोमोन आरोखि दै। औ गासिबो गुदुंखौ होथेजोबलायगोन आरोखि ओमफ्राय मोनसेल गुदुंखौ दोननानै दै लुगोन आरोखि ओमफ्राय नोङो एनजरावथ दै सिंङाव बारा गोबाव थानो हाला नालाय ओमफ्राय ओंखारबोसै ओमफ्राय बिदिनो सिखार खालामोमोन आरोखि नोंथां औ आरो बिदिनो जोंहा मा दंबावोमोन जाहैबाय बिदिनो जेरैहाय थुरिबारियाव थाग्रा एन्जरखौ सिखार खालामनाया आलादालाय
औ नंगौ नोंथां
खालामनो थाखाय जोंना मा खालामो औवानि मोनसे माबा फान होमबा औवानि नंङा जाहैबाय बिदिनो खल बिदिनो गुनानि मोनसे फान खालामनाय जायो जायखौहाय जों मोनसे मुजा बादि नुयो आरो स्टाइला आरोखि बिनि महरा मोनसे मुजा बादि आरोखि मुजानि बेबायदि फान खालामनानै मोनसे बाहाय माने हाग्रा बंग्रा नागिरसै है लामा दंना गैया बेखौनो नागिरनोसै गांसो अरफ्लेनाय दंना गैया बेखौनो नागिरनोसै जुदि बे बेफोर दंबा बियो जुदि गांसो स्लैनायफ्रा गोथांबा बिनि गेजेराव मा बिनि लामायावहाय बे लामाखौ फानखौ गुनानि फानखौ सानानै दोनसै आरोखि ओमफ्राय फारसे साइडनिफ्राय होबोसै आरोखि गन ओरै सानै ओरै सानै थालायनानै ओमफ्राय जुदि एन्जरा दंबा ओरै बे गावनि लामाजोंथ एन्जरा खारगोन ना गुबुन लामाजों लामाजोंथ खारनाय नङा ओमफ्राय जुदि बे गावनि लामाजों खारो बेहाय नों बे गुनानि फान साना दोननायाव बे नांथाबाय आरोखि ओंखारनो हाला हाग्रा हाला ओमफ्राय बे सिंङाव बे फान सिङाव मोनसे सालाय बादि दंखायो आरोखि ओरै हाबनायाव हाबलांजागोन ओंखारनायाव खिन्थु बे ओंखारबोजाया आरोखि बेबायदि रोखोमै फान सानानै एन्जरफोरखौ मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोखि दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोनसे बिनायावहाय जोंनि बरफ्रा बबे बबे जिब जुनारखौ मा रोखोमै मा मैहुर खालामोमोन बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथांङाबो
औ हागोन नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथां गोदो गोदायनि सुबुं फोराथ बांसिन मैहुर खालामनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां जोङो गोदो गोदाय लेखाफोरावबो फरायनो मोनखादों नङा नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालाम खालामनो गाव गावनि खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां गाव गावनि उखैनायखौ बेजोंनो स सुफुंनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंनि बरफोराबो मैहुर खालामनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो नोंथां नङा होमबा दा बे मैहुर खालामनाय समाव जोंनि बर'फोरा मा खालामो नोंथां जेब्ला मैहुर खालामनो थांसिगोन नङा होमबा हाग्रा फोराव नङा होमबा नोंथां
बे समाव गामि दरफा गाहामैनो
सल्लिस जन पनसास जन गाहामसिम थांनानै मैहुर खालामहैयोमोन आरो बे मैहुर खालामनायनि सिगां सिगां जोंनि बरफोरा माखासे नेमफोर दंमोन आरो बेफोरखौ फालिनानै थाङोमोन जेरै मैहुर खालामनानै सिगां फुजाफोर होनानै थांनाय नङा होमबा नोंथां जेनै गावनि हाथियार बोरलाफोर थिरफोर नंङा होमबा नोंथां सिखाफोर लावथि बेफोरखौ मोनसे मा होनना बुङो फुजा होनानै थाङोमोन आरो नङा होमबा नोंथां जाहाथे फुजा होनायनि मिनिंआ बे नङा बेनोदि जाहाथे जेब्ला हाग्रा बंग्रायाव जेब्ला थांगोन नङा होमबा नोंथां खालामनो बे समाव जाहाथे जेनेबा खैफोद आफोद दा जाथों नङा होमबा नोंथां जेबो जेनेबा मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां सौफैफिनथों नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खौ जों बै समावहाय नुबोदों बा खोनाबोदों नङा होमबा नोंथां बा जोङो माखासे बिजाबफोर राव नंङा होमबा नोंथां बेफोराव माने खोनानो मोनबोदों आरो बा
औ सोलोंनो मोनबोदों औ औ नङा होनबा नोंथां?
औ आरो जेरै जेनेबा बै समाव मा खालामोमोन मैहुरखौ जेनेबा खालामनो थांनाय समाव सुबुंफोरा मा खालामोमोन जेनेबा जिं जिं नङा हबा नोंथां हाग्रानि जिं जिङाव माखासे बेंबाय नङा होमबा नोंथां? ओमफाय बेनि उनाव माखालामो सै गेजेर गेजेराव माखासे हाब्बाय आरो नङा होमबा नोंथां दा हाबनानै बेफोरबायदि फारसेथिं हो होर हा होर हा बेफोरबायदि मोनसे सोदोब होनोनानै बै मैहुरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। ओमफाय बेनि उनाव मा खालामो जाय बे जुनादा बारननानै जेब्ला गावगोन नङा होमा नोंथां बोरलाजों गावगोन नङा होमबा नोंथां बे बोरलाजों गावनाय समाव जायनि थिरा नांदों नङा होमबा नोंथां? बे बोरलायाव बोरलानि थिरा बे जुनारनाव अब्ला मा खालामगोन बे
बे जुनारनि औ जेब्ला जों बाहागो रानैगोन नङा होमबा नोंथां औ औ।
मोननायनि उनाव बे बाहागो राननाय समाव मा खालामोमोन ओ- जायनि थिरा नांदोंमोन बे यो फानसे बारा होनाय जायोमोन आरो बेनो दा बेफोराव जोंनि मोनसे बर'फोरनि ओ- मैहुर खालामनायनि माखासे हुदाफोरमोन आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां? बा बेफोरखौ जोङो नुबोबाय थानाय मोनदों बै समावहाय नोंथां।
थां औ।
नाथाय समजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां? दिनै बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ गोबां खम खालाम
औ नंगौ नंगौ थारैनो
दिनैनि मुगाया जेनेबा दावगानायनि जुग नङा होनबा नोंथां? गोनोखोआरि जुगजों बा
अ
टेक्न'ल'जिजों दावगानाय जुग नङा होमबा नोंथां? जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि बे जुगाव नङा होमबा नोंथां? दा जों हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनायनि सम गैला नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसे मा
माखासे जोंनि ओ-सरखारफोरा नङा होमबा नोंथां औ औ औ सखारफोरा माखा
आयेन खालामना होबाय जेराव जों हाग्रा बंग्रायाव हाबनो हाला नङा होमबा नोंथां मैहुर खालामनो मोनला। दा बेफोरबायादिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा दिनैनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि मैहुर खालामनाय हुदाखौ बांसिनैनो नङा होमबा नोंथां? ओ-गारनायखौ जों नुनो मोनो हाग्रा बंग्रायाव। नाथाय जोङो माखासे फिसा फिसा जुनादफोरखौ जों मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै नोंथाङा मानो दहाय होनदों एन्जरनि बाथ्रा नङाबा नोंथां? दा बेफोरबायाददिखौहाय नुनो मोनो आरो नों
औ थारैनो औ
दा आरो माखासे दंबावो नोंथां जेरै जोंहा मैहुर खालामनाय। जेरा नोंथाङा दहय सेसानि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा नोंथां? सेसाफोरखौबो जोङो नोंथाङा जेरै खियाव नायनानै ओ-फान सायो नङा मोन नोंथां दा बेफोरखौबो जोंनि बर'फ फानफोरखौ जोंनि बर'फ्रानो बानाय ना लायोमोन आरो जाय बिथांमोना ओ-जेनेबा मैहुर खालामो बा बे सेसाखौ फान साहैगोन नङा होमबा नोंथां बे फानफोरखौ जोङो गुनाजों बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां गुनाफोरजों जोङो बानायनानै मा खालामो जेब्ला जों बेलासि बेलासि सम। नङा होमबा नोंथां सानाव जोङो खिफोरखौ नायनानै थां-थांखानिसै नालाय नोंथां बेलासे बेलासि समाव जोङो जेब्ला मोसौ लायनो थांथावथावै नामैनो मा खालामो बे फानखौ सानानै गारबोयो आरो नोंथां ओमफाय बेनि उनाव जेब्ला फानखौ सानानै गारबोनानै मोसौ। बोरमाफोरखौ लाना फै- सै गलियाव नङा होमबा नोंथां ओमफाय जेब्ला सोरांसि सोरांसि अखा जेनेबा ओ-मा होनना बुङो बेखौ ओ-सान ओंखारस्लाबै सान ओंखारस्लाय समाव बेफोरखौ जोङो जेनेबा फारि फारि जे जायगायावहाय गाव बे फानखौ साबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां बे फान फोरखौहाय नायनोसै आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला बे फानफोराव जुदि नांदों‌। जुनारा बेखौ जोङो बेयावहाय नुनो मोनखागोन आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि आदब खायदाफोरखौबो जोंनि बर'फोरा माखासे मैहुर खालामनाय आदब खा यदाफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सोलिबाय थादों आरो नोंथां होमबा? दा जों बेफोरखौ नुबाय थानाय जादों आरो दा जोंहा सम जों समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां औ अब्ला नोंथांखौ आङो ओ गोजोननाय जासिगोन नों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय होनबाय नोंथां औ नोंथां थारैनो